खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ दङ नोंथां थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजा जागोन ना?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां बैसागु बुङोबाथ' बियो जोबोर गासैबोनि थाखाय जोङो जोबोद माने बेखौ रंजानाय फोरबो होननानै बुंनाय जायो बे रंजानाय फोरबो आरो लोगोसे बेथ' जोंनिया गोदान बोसोरखौ बरायनाय बेनि जेनेबा बैसागो बे समाव आरो बायदि मिथिंगानि बिफां लाइफां बिलाइ खिलनायजों आरो बायदि रोखोमनि दाउ गाबनायजों जोङो जोबोद माने जोंनि जायगाफोराव जोबोद समायना रमायना जायो आरो बे समाव बेजों लोगोसे बे फोरबो बैसागो फोरबो बेवहाय बैसागो फोरबो बुङोबा जोंनियाव स्नि सानखौ फालिनाय नुनो मोनो। दानिया गोदो जोङो गोबां जोङो थामजि सानखौनो फालियोन दा स्नि सान फालियो बेवहाय बैसागोआव जोङो मोसौ बैसागोखौ फालिनाय नुनो मोनो बेनि मानसि बैसागु आरो बायदि बायदिखौ जोङो बिदिनो फालिनाय नुनो मोनो औ नोंथां। औ मोसौ बैसागु बुबाथ' मोसौ जों बै खालि थुखैनाय जायो आरो थुखैनो थाखाय जोङो बायदिसिना सिना जोंनो फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो फिथाइ सामथाइ बुङोब्ला नोंथा जोंनियाव बेखौ लाव फान्थाव आरो बुंनो थाङोबा बे ओ हालदै गोथां बेफोरखौबो लानाय नुनो मोनो आरो बेजोंसो जोङो मालाफोरखौ खौ बानायनाय नुनो मोनो बान्दा बानायनानै जोङो बिदिनो दिगिलिटि बेगर बेफोरखौबो जों लाफायो आरो बेखौ जोङो दैखर एबा जोङो दैखरावबो नुनो मोनो थुखैनाय नङाब्ला बिलो एबा दैमाफोराव जोङो मोसौफोरखौ फुङावनो होलांनानै जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो मोसौखौ बै दिनखालि उदाङै दुब्लियाव हेगारना होनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव जेब्ला मोना मोना जागोन अब्ला जोङो मोसौफोरखौ न' गलियाव लाना फैनानै बेखौ जोङो गोदान फागाफोरजों खानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों बुंलाय।
औ बेनि अनगायैबो जोंनिया बे मोसौ बैसागुआथ' बिदिनो जोंनिया गाजा गोमजा थांबाय आरो बे खालि जोङो बायदि रोखोमनि जेनेबा जौसे से सोरबा जौसे स्निनि बे रोखोमनि माने ओ गोखा गोखै बायदिफोर खौ जोङो बै हाग्रानिफ्राय जा एबा न'फोराव मोननाय बिदिनो बुथुमनानै जोङो जानाय खौ नुनो मोनो आरो न'फोराव बेनि उनावथ' बिदिनो मानसि बैसागु फैखाबाय नोंथां बे मानसि बैसागुथ' जोङो मानसिया मानसिखौ जेनेबा खनमान होनाय एबा बेवहाय उन्दै मानसिया गोदोर मानसिखौ खुलुमहैनाय आरो गोदोर मानसिया उन्दै मानसिखौ बोर होनाय बि दि रोखोमखो जोङो न'खर न'खर नुनो मोनो आरो न'खरनि मानसिफ्रा गुबुन न' खराव थांनानैबो जोङो बिदि बोर लानाय आरो बोर होनायफोरखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंनिया बैसागु बोथोराव खाम सिफुं जथा गंगोना हारमुनि बायदि रोखोमनि दामग्रा देग्रा आगजु आरो देलाय मालाय गाननाय जेनेबा गामसा दख'ना ओ हिनजावफोरा दख'ना गानायनायबाय आरो फालिफोर लानानै आर'नाइ लानानै आरो देलायनानै जेनेबा साफायै जोङो देलायनायखौ देलायनानै आरो बेनि अनगायैबो हौवाफोरखौ गामसा लोगोसे गिन्जि गस गन्जि आरो आर'नाइ बायदिफोरखौ लानानै जों जोङो न'खर न'खर मोसाहैथिंनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबनानै जोङो न'खर न'खर मोसानायखौनो बोराय बुरै गासैबो माने मो साहैयो आरो न'खरआव न'खरआव थांनानै रंजानानै बिदिनो जोङो जेब्ला रंजायो अब्लाथ' न'खराव थांबाय न'खराव थांबाथाय जोंनियाव मा जाबाय न'खरनि मानसिफोरा जोंनिया माने एसे मोजां जादो एबा जोङो मोसानायफोरखौ नुनानै माने गोसोफोरा गोजोननानै रां सोरबा रां हरो सोरबा माइरं हरो बिदिनो बायदि रोखोम हरनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो जों गामियावथ' मोसाबायानो आरो साखाथि फाखा थि गामिफोरावबो जोङो मोसाहैनायफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बैसागो फोरबो बुङोबाथ' बायदिसिना जोंनिया प्रग्रामफोरबो जायो बे प्रग्रामाव जोङो फुंफोरावनो मोसानाय माबानाय जेनेबा खेलाफोरखौ ला लाखियो गेलेनायफोरखौ बेनि उनाव बादायलायनाय ओ रोजाबनाय खन्थाइ आवरायनाय बायदिफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो गेजेर गेजेर जोंनिया हर खरफोराव बिदिनो ओ रोजाबग्रा फोरबो फायो आरो' बिदिनो औ नंगौ नोंथां नोंथांनि जायगायाव बैसागो फोरबोखौ मा रोखोमै फालियो नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जोङो ओ गोदोसो खोनादोंमोन आरो बैसागुखौ जोङो से दान फालियोमोन होननानै नाथाय दानि समाव औ बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो
ओ बे स्नि सान खौ जोङो गोबां मुं होनानै फालियो जेरै सेथिखौ जोङो मोसौनि बैसा गु आरो नैथिखौ मानसिनि बैसागु बायदि बायदि होनानै फालियो आरो ओ बेनिनो जोङो जे मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय हाल दै आउ फान्थाव आरो दिग्लि लिथि थाराय बायदिखौ बुथुमनानै दोनफैखायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु सान फैयो अब्ला जोङो फुङावनो ओ सिखारनानै दुगै दुलोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौनो मोदोमाव फोननो था खाय जा साराइनि हांगार बेखौ जोङो ओ थालिरनि लाइ बिलाइयाव बरनना लानानै बेवहाय थाव गुबै फोननानै जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो आरो बेनि उनाव ओ बैसानखालि जोंङो मोसौखौल' नंङा जोंङो न नखराव थानाय जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदिनियावबो जोंङो बे फोथाखौ फोननो आरो बिसोरखौ ओ थुखैनाय जायो ओ आरो जोंङो बेखौ फोन औ बेखौ फोनखांनायनि उनाव जेब्ला जोंङो मोसौ मोसौखौ दुब्लि फोथाराव लांङो अब्ला जोंङो बिसोरखौ गिबियावनो फुख्रिनि दैजों नझङाब्ला दैमानि दैजों थुखैयो आरो बेनि उनाव ओ जोंङो जेब्ला बिसोरखौ फोनो फोथाराव दोनहैयो अब्ला जोंङो जा हाखानानै लानाय लाव फान्थाव दिगलि लिट थि बायदिजों बिसोरनि मोजोमाव सारना होनानै बा बुनानै जोंङो बिसोर दुब्लि फोथाराव बरायना दोनहैयो आरो बैसानखालि जोंङो मोसौखौ ओ बा बोरमा बायदिखौ जोंङो उदाङै हेगारनानै होनाय जायो आरो आरो औ जेब्ला मोना हो
हांगार जेनेबा मोसौनिफोर ना औ
औ बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोंङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदानबो बावो आरो
बेनि उनाव औ बेनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गंङाव थाव गुबैबो फोननानै होयो आरो आरो औ बे सानखालि जोंङो बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैंबो जायो बे बै मैगंफोरनि गेजेराव जोंङो थालिर फस्ला खान खान्थाल थाइजौ फुंखा दिंखिया आरो मानि मुनि गिदिर उन्दै होनदों बायदिखौ जानाय जायो आरो बेनि उनाव औ जेब्ला नैथि सान फैयो मानसिनि बैसागु बै सानखालिबो जोंङो फुंङावनो सिखारनानै दुगै दोलोबै आलारि बाथि लगाय थांनायनि उनाव न'खरनि जा बिमा बिफा आदा आजै आबै आबौ मोन निफ्राय जोंङो बोर लायो आरो बिसोरनो मान होयो आरो बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोंङो न'खरनिल' नंङा जोंङो गामिनि गेदेरफोरनिफ्राय बयबो जोंङो बोर लानो थांङो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो बेनि उनाव औ जोंनि उनाव ओ जोंनि ओनसोलाव थामथि साननिफ्राय बयबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ बयबो जयैनो बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरो बै रंजानायाव जोंङो आइजो बिदन दखना गोमो आरो गोजा ब्लाउस आर'नाय फालि खानायाव बिबार आरो हौवाफ्रा गामसा आर'नाइ बायदि लानानै ओंखारो आरो बेवहाय जोंङो
बेवहाय जोंनि दोरोंङारि दामग्रा जेरै खाम जथा सिफुं सिफुं सेरजा थरखा बायदिजों जोंङो ओंखारो आरो जोंङो गामियावल' नंङा औ गुबुन गुबुन गामिफोरावबो जोंङो रंजाहैनायखौ नुदों आरो नोंथां
औ थारैनो नोंथां बे जोबोद मोजां नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होयो नोंथां
बिदाय बुंङोबाथ' बेवहाय जोंङो जोंनि जायगाफोराव गोबाङैनो बै प्रग्रामफोरखौ जोङो खुंनाय जायो बेवहाय बायदि रोखोमनि जोङो गेलेमु लायो उन्दैफोरखौ खेला गेले होनाय बेनि मेथाइ जेनेबा मेथाइ रोजाबनाय आरो ओ जेनेबा मोसानाय बैफोरनि माने जोंनियाव बादायलायनाय थायो आरो बा बादायलायनायाथ' जोंनिया थांबायानो बिदिनो बिसोरनो जोङो देरहानाय जायफोरा गिबि थांगोन नैथि थांगोन थामथि थांगोन बिसोरनो जोङो बायदि रोखोमनि जोङो ओ बै रां एबा बायदि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो औ बिदिनो हरफोराव जोंनिया माने रोजाबग्राफोर फैबाथाय जोङो रोजाबनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओसोलाव माबायदि बिदाय खालामो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे बैसागुखौ
औ नोंथां जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो बैसागुखौ जेब्ला स्निथि सान फैयो अब्ला गासैबो गामिनिफोरा ज' जानानै जा मोसाना नै मोननाय माइं बा फैसा बेजों बयबो बोथिसे ओंखाम जालायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो गामिनि गथ'फोरखौ एसे सोलोंथाइखि दावगा होनो थाखाय जोङो बायदि आयदा लानाय जायो जेरै खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दान न्थेलायनाय गेलेनाय रोजाबनाय मोसानाय बायदिखौ लानाय जायो आरो बेनि उनाव ओ औ जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाब गिरिफोरखौ लाबोनानै बयबो ज'रं जानायनै जोङो बैसागुखौ बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ ओ लाागिथ'नोसै नोंथांदों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां ‌।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।